औ
औ नोंथां खोनादों
नोंथाङा आंनि रायलायनायखौ खोनादों ना
औ नोंथां खोनागासिनो दङ
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
अ नोंथां आङो दा उन्दुनानै दङमोन
अ नोथां
दा ओरैनो जिरायनानै दङ आरो
आङो नोंथांनि नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आङो नोंथांजों मोनसे बाथ्रासो सावरायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायलायनो हागोन ना?
औ नोंथां मा बाथ्रामोन बेबा
आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदोंमोन जे नोंथाङा फुंनिफ्राय लानानै दासिम मा - मा खालामबोखो बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
दे बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनानै होदो
औ दिनै फुङाव आङो द' बाजियावनो सिखारदोंमोन
औ नोंथां
सिखारनानै आङो लामायाव थाबायनो थांदोंमोन बेनिफ्राय आङो न' फारसे फैफिनदोंमोन
औ नोंथां
न'आव फैनानै आङो फुंनि जानायनि थाखाय ओंखामजों आलु बाथोन बानायनानै जायो ओंखाम जाखांनानै आङो दान्दिसे जिरायनानै थायो
औ नोंथां
बेनिफ्राय माखासे जि जोम सुनांगौ दङमोन बेखौ सुनानै लायो
औ नोंथां नोंथाङा आंनि रायज्लायनायखौ खोनादों ना
हेल' नोंथां
औ नोंथाङा रयलायनायखौ खोनादों ना हेल'
औ-औ नोंथां खोनादों
आतसा दे बिदिब्ला नोंथाङा फोरमाय फिनदो
आङो बुंदोंमोन माखासे जि जोम सुनांगौ दङमोन
औ नोंथां
फुङावहाय सुनानै लायो
औ नोंथां।
सुनानै आङो। दिनै सानदुं दुंदोंमोन नालाय आङो बारियाव बे जि जोम सुनायखौ लामहैबाय।
औ नोंथां।
बेनिफ्राय। सानजौफुनि जानायनि थाखाय आङो ओंखाम ओंख्रि संनाय लाहार फाहार खालामो।
औ नोंथां।
बेनिफ्राय ओंखाम ओंख्रि संखांनानै
औ नोंथां
नै सानजौफुनि जानायखौ जानानै लाबाय।
औ नोंथां।
जाखांनानै दान्दिसे जिरायखांनायनि उनाव जोंहा ननि सिथ्ला आरो उसुङाव हाग्रा रजनानै दङमोन।
औ नोंथां।
हाग्रा फुनानै आरो दानस्रांनानै।
औ नोंथां।
दसे बायजोआव ओंखारलांदोंमोन।
औ नोंथां।
मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय
औ नोंथां।
बेनिफ्राय आङो न फारसे फैफिननानै जोंहा न'आवहाय खान्थाल थायनाय दङमोन नालाय बेखौ हाननानै बेखौ हाननानै दाननानै खान्थाल फिथाइखौ जोङो ज नखरै जादोंमोन।
औ नोंथां।
बेनिफ्राय खान्थाल फिथाइया आग्लायनायलाय न खाथियाव हैनानै फैयो।
औ नोंथां।
बेनिफ्राय जोंहा नआवहाय मोसौ ननि बारियावहाय मोसौ खानाय दङमोन।
औ नोंथां।
बिसोरनो आङो दै हैयो।
औ नोंथां।
दै हैखांनानै फैनानै
न'आवहाय जोंहा दाउ फिसिनाय दङ।
बिसोरनो जा ग्रा आदार होयो।
औ नोंथां।
बेबायदिनो दिनै बांद्राय खामानि गैयामोन नालाय आङो जिरायनानै दङ आरो दा।
औ नोंथां।
दा नोंथांनो आङो फोरमायनो थाखाय जेबो खामानि गैला दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा फुंनिफ्राय दासिम मा मा खालामगासिनो।
औ नोंथां हागोन।
औ दे बिदिब्ला नोंथां एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां आङो दिनै द' रिंगायावनो सिखारदों आंबो सिखारनानै बोथोरा बोथोर बोथोराबो दिनै अखा हादों।
अ नोंसोरनिथिं अखा हादोंना बिदिब्ला
औ नोंथां अखा हनायनि जाहोनावनो आङो दिनै फुंबिलिनि जे थाबायो सामफ्रामबोनि बेखौ दिनै थाबायनानै लानो हायाखै। दा द' बाजियाव सिखारनानै बिदिनो अखा हानाय ओमफ्राय लोगोसे एसे बार बारनायनि जाहोनाव। सिख्लाफोराव एसे बिलाइनि दाखोर दंमोन न' खाथियाव बिफां थानायलाय आङो एसे सिबस्रांबाय बेसोरखौ आरो लोगोसे सिबस्रांनायनि उनाव अखा हानाय बोथोर नालाय दुब्लियाव एसे दै दङमोन दै थादोंमोन बेयाव आङो फासि सानानै दोनदोंमोन मोनायाव नोंथाङा फासि फासि सानानै दोननायखौ बिदिनो सिथ्ला सिबखांनानै मोसौबो दंना जोंहा मोसौबो दङ नालाय मोसौ खाहैथाव थाव फासिखौबो नायबो हाफाय आङो।
औ नं
फासिस दानियाव नायाबो एसे नांनानै दंमोन। दा बेखौ लानानै फैनानै सायनानै दोनबाय आङो दोननानै बेबायदिनो फुंबिलिनि जे साहा फुंबिलिनि जानाय बेखौ जानानै लाबाय लोंनानै लाबाय साहाखौ बेनि उनाव बे सानजौफु सानजौफुआव बे नाजों जानो थाखाय न'आव मैथा एसे दंमोन। बेखौ आङो खानानै लानबाय खानानै खानानै बिदिनो नाजोंनो संबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां
मैथाजों नाजों एसे बानायनानै बे नाखौनो आरोबाव एसे बाथोन देबाय आरो
औ
दा बिदिनो संखां इरिखां बिदिनो जेब्ला समा जिनै रिंगासो जायो अब्ला सानजौफुनि जानाय आदारखौ जानानै लाबाय आरो नोंथां जाना जानानानै लानानै बेबायदिनो दसे दसे जाखांनानै जिरायबाय। बिदिनो जेब्ला जिराय खांनानै एसे थायो बिदिनो मोसौफोरनोबो एसे दै हैबाय जेन' मोसौफोराबो दै गाङो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
बेनिखायनो मोसौफोरनोबो एसे दै हैबाय दै हैनानै फैनानै बेबायदिनो माखासे जे मैगंफोर गायदोंमोन बेयाव एसे दाउ अमा थानायलाय बिसोरो बारियाव हाबो बेनिखायनो बिसोरनिफ्राय होबथानो थाखाय बेरा दुमनांगौ जा दङ'मोन बिनिनो आङो बेरा दुमनो थाखाय औवा लायनानै बे मैगं गायनायफोराव बेरा दुमनानै होदोंमोन आरो नोंथां
औ नोंथां
दा बिदिनो दुमखां आरिखां दुगैना लानानै दा ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
दे नोंथां जागोन दे नोंथां औ
बिदिब्ला